खोनादोंना औ दा आङो ओ नोंथांजों बे समावहाय ओ रायलायनो फन हरनायनि ओ बे समावहाय आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदा लानानै बेनि सायाव सावरायनो सानदों।
औ हागोन नोंथां। मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
बे आयदायानो जाहैबाय जे जेनाखि ओ दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय। ओ थ' बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों राय्लायनो सानदों दा नोंथाङा जेनाखि नोंसिोरनि ओनसोलाव बा ओ नोंसिनि बबेबा दाब दाब जायगायाव नोंथाङा थांफे-ओ-थांफेरबाय नामा? बा लावखार ओंखाम जाहैफेरबाय नामा बा दावबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांदों आरो।
औ जागोन नोंथां अब्ला नोंथांनो आङो जोंनि साखाथियाव थानाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा जाय लावखार ओंखाम जाग्रानि जायगानि मुङानो जाबाय फथा दिलाम लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो नोंथां बेनि सायाव फोरमायथिनोसै आं। बेवहाय फैनानै नोंथाङा गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन बेयाव हाबनो थाखाय मोनसे ओ गनायथि लाग्रोनांगोन गनायथि लाखा- नायनि उनावहाय नोंथाङा बे हाबलांनो हागोन आरो गनायथिनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो बेहाय नैजौ बा थामजौ रां होनो नांगोन आरो। जुदि नोंथाङा गारिजों फैयोबाथाय बाइकजोंबाथाय बाजि रां लानाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांनो गनायथि बिलाइ गांसे हरगोन बेयाव हाबखांनानैहाय नोंथाङा बेयो मोनसेहा दैमा दैमा बोहैबोनाय दं दैमानि मुङा फथा दैमा होननाय बे फथा दैमाया बोहैबोनायनि साखाथियावनो नोंथाङा लावखार ओंखाम जायग्रा जायगासिम नोंथाङा जाहैनो हागोन आरो। बेहाय माखासे सुबिदाफोरखौबो नोंथांङा मोननो हागोन जेरैहाय दैनि सुबिदा बेहाय जोंहा नांगौ रोखोमनि गो गो लोंग्रा दैनि सुबिदाखौ मोनगोन मानो होनोबा बेहायनो जोंहा जे दैनि फुं खा दैनि फुंखाया बेनिफ्रायनो ओंखारो आरो बेखौ लोंनो थाखाय मोनसे जोंहा राहाबो खालामना दोननाय दंखायो आरो। थिग बेबायदिनो गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेहाय मानसिफोरा फैनानै लावखार ओंखाम जाफैयो आरो बिदिनो माखासे खेला दुलाफोर खौबो गेलेफैनाय जायो आरो बेहाय जोंहा लावखार ओंखाम जाना जायगासिम फैनानैहाय जेरैहाय भलिबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बिब्दिनो ओ बेदमिन्टन गेलेनाय बेफोरखौ जों गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। आरो गावबा गावनि जे खुसि गोजोनलाय होनायफोरखौ बेखौ लाफैयो आरो बे साखाथियाव थानाय दैमा बे फथा दैमायावहाय गावबा गावनि दुगैनायखौ जोङो माने दुगैनानै गोसोखौ गोजोन होननानै लायो आरो थिग बेबायदिनो बेहाय लावखार ओंखाम जानाय जायगाजों लोगोसे बेहाय बेरायनो हागोन जेरैहाय भुटान हादोर नि समायना हाजोखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेहायनो साखाथियाव मोनसे राबार बागान होननाय दं बे राबार बागानाव हाबनानै राबार खौ माबोरै दिहुनो बेनि सायावबो मोनथिनो हागोन आरो आरो राबारखौ दिहुनखांनायनि उनाव मबेयाव माबोरै फानहरनांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन। थिग बेबायदिनो बेहाय लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव सफैनानै जुदि नोंथांमोना संग्रा लाबोखादोंबा अब्लाथाय बे संग्रा मानसिखौ संहोननानै नोंथांमोना भुटान हादोरसिमबो दावबायहैनो हागोन आरो। भुटान हादोरसिम दावबायहैनायाव मा खालामनो नांगोन
नोंथांनि लोगोआवहाय ओ आधार कार्ड थाफाथारनो नांगोन नङाबा भटार कार्ड थाफानो नांगोन। होमबासो बिथांमोना हाबनो गनायथि होयो। गिबियावनो हाबनो थाखाय गनायथि लाग्रोनांगौ। गनायथि मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे बिसोरो बेरायनो थाखाय मोनसे कार्ड हरो बे कार्डखौ लानानै थांनो नांगौ आरो बिदिनो भुथान हादराव हाबनानै भुथान हादरनि माखासे जायगाफोर बेराय हैनो हागोन जेरैहाय जोंहा बेयाव हाब्रै हाब्रा मोनसे ओ टाउन मोनो बा सोहोर मोनो बे साहरखौ बिसोरो नामलां होनना बुंङो। बे जायगासिम थांनानै बे लामलांनि समायना सोहोरखौ नायनो हागोन आरो बेनि सोरगिदिं हाजो हाला बा बेनि मिथिंगानि महरखौ नायनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो बेहाय बिसोरनि माखासे जामुंफोर दोरोंङारि जामुंफोर फोर जामुंफोरखौ जानायायनानै नायनायनो हागोन आरो बेसोरनिफ्राय माखासे जे गावसोरनि हारिमु बेफोरखौबो सोलोंनानै फैनो हागोन आरो। थिग बेबायदिनो भुटान हादोराव जोंहा मोनसे समावहाय मा जायोमोन जे पेट्रल बे पेट्रल आरो डिजेलनि बिबांङा जोबोर खममोन बेखायनो बेहाय गोबां सुबुंफोरा थांनानै दावबाय हैयोमोन आरोे पेट्रल डिजेल बेखौ गारिफोराव सोनानै लाबोयोमोन आरो आरो जोंहा जे लोंग्रा बियार जौ बे जौआबो बिसोरनि सायाव खम बिबांनि जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरनियावबो जि एसटि हाबनायनि जाउनाव बेफोर गासैबो बिबाङा बांनो हमबाय जायनि थाखाय दावबायारिफोरा बिसोरनि ओनसोलाव एसे खम बिबाङै दावबायहैनायखौ नुनो मोनसै आरो थिग बेबायदिनो ओ भुटान हादोरखौ बेरायनानै फैफिननानै आरो नोंथांमोना गुबुन दाबसे जायगासिम बेरायहैनो हागोन जायखौ जोङो मानास हाग्रामा होनना बुङो बे मानास हाग्रामा साखाथियावनो जोंहा मोनसे हाबग्रा लामा दं जे गोबां जोंगोल केम्पजों हाबलांनो हागोन आरो बेजों हाबनानै नोंथांमोना मानास हाग्रामा गेजेर गेजेर बेरायहैनो हागोन जेरैहाय नोंथांमोना हाबनो थाखाय जिब साफारि खालामनो नांगोन बा जिबखौ भारा लानो नांगोन आरो हाबनानैहाय माखासे जिब जुनारफोरखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो ओ जिब ओ लानायाव नोंथांमोना थामरोजा बा थामरोजा बाजौ रां होनो नांगोन बेनिफ्राय बिसोरजों सासे गार्ड लानानै थांना बेरायहैनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना माखासे दैमा दैसा बा मानास हाग्रामा आरो भुटान हादोरखौ बेरायनानै गोजोननाय लाफैनो हागोन अब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बा बेरायहैग्रा जायगानि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा जेनाखि जोंनि ओ ओनसोलावबो ओ मोनसे मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दङ ओ बे मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि मुङानो जाहैबाय ओ सरलपारा लाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि ओ दा बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा ओ थावनिसिम जे क'क्राझार सोहोरनिफ्राय थांनांगौब्ला जोङो कारिगाव जानानै ओ जे बिसमुरिजों हाबनानै ओ सिखना जोहोलाव जानानै उल्था पानि जानानै जोङो ओ सरलपारायाव थांनो हायो आरो ओ दा बेबादि ओ सरलपारा दा बे बे बे ओ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया जोंनाहाय आ क'क्राझार ओ जिल्लानि सिङाव सिङावनो दङ आरो बेजों लोगोसे बियो भुटान बर्डार सिमायाव दङ दा बेबायदिनो जोङो बेयाव थांनो थाखाय आ आइ जोङो ओ गिबियावनो कारिगाव जानानै बिसमुरिजों हाबग्रोनाय जायो ओ बिनि उनावहायनो जोङो बिसमुरि बारनाय लोगो लोगोसे जेनाखि सिखोना जोहोलाव ओ हारिमायारि हाग्रामा ओ बेखौ जोङो नुलां नाय जायो दा बैया बैयावहाय गोबांथार जेरै जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायो बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोमालांनो हमनाय ओ सना गाबनि मोख्रा आरो बेजों लोगोसे ओ मैदेर आरो सिखिरि ओ ओम बेफोरबायदि गोबां जिब जुनार फोरखौ जोङो नुलांनो हायो ओ बैयाव बै ओ जेनाखि सि ना जाहोलाव औ औ गोबां जोङो बायदि मैया रोखोमनि सिखिरि ए नुनो थाङो सिखिरिफोरखौ मोननाय जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो जोङो बेयाव थाङोब्लानो लामा लामा गोबां सिखिरिफोरखौ नुलांनाय जायो जायनि गोसो ओ जायनि जायखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो दा बेखौ बे सिखिरिफोरखौ नायनो बा संनो गोबां गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफोरानो बे जायगायाव फैयो आरो संना फैयो ओ आरो सिकिरिनि सोमोन्दै फरायसंनानै थाङो ओ बेबायदिनो ओ क'क्राझार ओ सोहोरनि मानसिफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरानो बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव ओ सरासनस्रायै दैज्लां बोथोराव बांसिनै बेयाव थांनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनाहाय सरलपारा सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावहाय मोनसे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय बोहैनाय दैसा दं बेयावहाय बे दैया थारैनो जोबोर गोसो आरो दुगैनो मोजां बिनि थाखायनो मानसिफोरा ओ गरम बोथोराव ओ रंजानाय लानो थाखाय बेयाव थांनाय जायो ओ दा बेबायदिनो जोङो ओ सिखोना जोहोलाव हाग्राखौ ओ बारोब्ला जोङो उल्था फानि गामिनिखौ मोननाय जायो। दा बै गामियावहाय मोनसे ओ मन्दिर दङ दा बे मन्दिरावबो जोङो ओ हाबलांनो हायो बा फुजा खालामलांनो हायो। जोङो बेबायदिनो जोङो ओ सरल उल्थाफानि बारनाय लोगो लोगो सरलपारा गामिखौ मोननाय जायो आरो सरलपाराखौ ओ नै सरलपारा बाजारखौ बारनानै थाङोब्लानो जोङो जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखौ जोङो मोनहैनाय जायो। जोङो ओ बे जायगाया थारैनो जोबोद समायना। सोरगिदिं बिफां लाइफां आरो हाजो हालाजों बुंफबनाय। बेजों लोगोसे ओ सरलपारायाव ओ भुटान बरदार भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय जेनाखि जिरि जिरि दैसा दा बे दैसाया थारैनो समायना ओ बांसिनै लाव ओ सरलपाराखौ समायनासिन खालामो दा बेवहायहाय मानसिफोरा जेना दुगैनो थांनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानो थाङो। ओ बेयावहाय लावखार ओंखाम जानो थांनाय होनोब्लाथ' जोंनाहाय बेयाव बायदि रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा बेदर आ खाइ जोङो लानानै थांनाय जायो बेबायदिनो बैहाय बेदर आदाय बेदर आखाइफोरखौ जानानै लोंनानै रंजायो मोसायो। आरो दैमाया ओ बे स्राय स्राय बोहैनाय दैसायाव दुगैनानै जेनाखि गर ओ ओ दुगैनानै गोजोननाय लायो। ओ बेबायदिनो बेवहाय गोबां रोखोमनि दखानफोरबो दङ बे दखान फोरावनो जोङो गासैबो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ मोननो हायो बा बायनानै जानो हायो। आथिखालाव जेनाखि जोङो बे सरलपारा ओंखाम जाग्रा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव ओ जेनाखि ओम हरावबो थानो हानायनि सुबिदा जानाय होननानै खोनानो मोनदों। ओं मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां ओ दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा दावबाय ओ फैनायलाय बेयावहाय जेनाखि फिनो गोब्राब जायो लामायाबो हाग्रा बारि जानायलाय बेनि थाखायनो दा आथिखालाव जेनाखि नाइट केम्पिं खालामनायनि ए सुबिदा जाबाय होननानै मिथिदों ओ बेबायदिनो बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गासैबो ओ जोआहाय जा जे ओ ओ ओ खिनाय हासुनायनि गासैबो ओ बेब'स्था ओ फायखाना बानायनानै होखादों ओ बेबायदिनो ओ बे जायगाया समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय आरो ओ दावबायनो थाखाय जोब ओ दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हाथाव आरो ओ बेबायदिनो बेयावहाय सरासनस्रायै दावबायारिफोरा जेनाखि जुन दाननिफ्राय ओ जानानै जेनाखि फेब्रुवारिसिम गोबां बिबाङाव दावबायारिफोरनि दावबायनायखौ जोङो नुनो थाङो। ओ बेबायदिनो बे सरलपारा ओंखाम जाग्रा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया ओ जोंनि क'क्राझार ओ नाङैनो बा बिनि बाहेरायावबो ओ गोबां मुंदांखा बेबायदिनो मानसिफोरा बेयाव दावबायनो आरो लावखार ओंखाम जानो फैनाय जायो। ओ दा ओ बेनोसै आरो नोंथां दा बे समावहाय आंङो ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय। दा उनावहाय आरोबाव ओ सम मोनोब्ला रायलायफिनजागोन नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।